औ खोनाबायना नोंथां? औ अब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर'नि ओ बर'आादि बोरै आबाद मावनानै जायो आरो बोरै संसार खुंदों सं-संसार खुङो बिनि सायाव सुंद'यै रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओम अब्ला जों जागायदिनि आबाद आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरा आबाद मावनानैनो जायो। आबादानो जोंनि गाहाय ओ आबाद जों बर'फोरा ओ माइ आबादखौनो गावनि जा ओ गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जानायखाय जों माइ आबादखौनो जों गाहाय हिसाबै जोङो मावबोनायखौ जों आबै आबौनिफ्रायनो दिनैसिम नुबोदों आरो। जोङो जोङो सा फ्रोमबो बर' फिसायानो स्निजिबा जौखोन्दो पारसेन्टआनो आबादजों माव ओ आबादजों माने गोरोबनानै थायो।बाखि नैजिबा पारसेन्ट जौखोन्दोआल'सो ओ आबाद जायफोरा साख्रि बाख्रि कन्ट्रेक्टार बेस सेल्फ एमप्लयि बिथांमोनहा बिजनेस मावो आरो जोंनि बर' हालामाव दायो बिखिनिखौ जों बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो।जे आबाद होननानै बुङोल्बा माइ आबाद मावो माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ सोमग्रोनानै लायो, लानायनि उनाव जोङो हाखौ मोजां एवखांनायनि उनाव जोङो माइखौ सारनानै होयो आरो।बे माइ खौ सारखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथि थिया ओंखारगोन जायखौ खोथिया होननानै बुङो बेखौ थामजि आरो ब्रैजि दिननि उनाव जों बेखौ फुफिननानै आरो गोदानै थुफिनो आरो। बिनिफ्राय जोङो माइखौ जोङो ओ गुजि गुजि दिन जोंनो माइ फुनायनिफ्राय गायनायनिफ्राय जोंनो फोनायसिम माइनो जोंनो वान टुन्टि देस नांगौ आरो अब्ला जोङो बेखौ
बेखौ बेसेबां होननाय जायो बरआव बेसेबां होनो सेजौ नैजिदाइन सान
सेजौ नैजि औ सेजौ स नैजि सानाव जोङो माइ आबादखौ जों मोनफुंनो हायो औ औ गायनायनिफ्राय लानानै गायनाय फुनायनिफ्राय लानानै औ हानायसिम सेजौ नैजि सान नांगो आरो जोंनो जोंनि आबादखौ जोङो मोननै बे रोखोमाव गायो जोङो बोथोरखौ जों लानानै जोङो माइ आबादखौ मावो जेरै गोजां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों माइ आबाद गो मेसें बोथोराव जोङो बेसर बिदिनो जोङो जुखाम मावो वगोन खेर मुजा मावगोन आलु मावगोन बिदिनो पटल भिन्दि बिदिनो थास बिदिनो गोबां जोङो आबाद मावो बरफ्रा माने बरफोरा आबाद मावनानै जाग्राखायनो जि खि जाया आबादखौनो मावनानै जानो हायो आरो मानोना जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव सना बायसा हा जि गायो बे आबादानो जायो आरो आथि- खालाव जोंनि मानसिफोरा खोब मावनो बानाय अलसियानि जानायनि थाखायसो जोङो नांगौ रोखोमनि आबादारिफ्रा जौगासारनो हायाखै आरो बिथिं जाय नोंथमोननि साइदआवहाय बोरैहाय मा आबादखौ मावनानै दिनै फसल दिहुननानै मोजां मुलाम्फा आरजिनो हादों नोंथाङा सुंथयै बिबुंथि होनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओरैबादि खामो जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो खामो जानो हागौ मानो होनबा जोंनि ओ आखल आखु बा आसार खान्थि हारिमुफ्राबो एसेयानो गोरोबलायो मानो बिदिनो जों दा नोंथाङा जेरै फोरमायबोबाय जोंनि ओनसोलाव बहा बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो सोमना लानानै माइ‌ माइखौ एसे सोमो बस्थाजों ओ बे नारेंखल बिगुरनि बस्था बानायो
औ नंगौ नोंथां
नारेंखल बिगुरजों नारेंखल फिथाइनि बिगुरजों बस्था बानायनाय दुरुंजों बेजों बेवहाय माइखौ जों दोननानै सोमनानै दोनो फुख्रियाव बा दैयावहाय सोमनानै बेबायदिनो गाजो लों आरो बे गाजोलों ओंखारनायखौ जों हाखौ गुरै खामनानै मोसौ जों एवना दै होनानै गुरै खाना लानायावहा जों सारनो हायो। बे सारनायानो खोथिया जायो बेबायदिनो नोंथांमोन औ नोंथाङा फोरमायबो बादिनो ओ नोंथाङा जेरै फोरमायखाबाय आं बेनि सायाव बुंनो सानला। नाथाय आं जोंनि ओनसो सोलाव आं नुबोनाय बायदि जेरैबायाददि आबादखौ मावबोदों बे बेनि सोमोन्दैसो आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। जेरै आं दा बादिआवहा गोलोम बो बथोराव दा गासैबो माइनि आबादावनो मुखुब जाजोब्बाय। मानोना माइ नि आबादानो जोंनि गुबै आबाद होनना बुंजायो। आरो बेनि अनगायै बो ओ एसे सिगाङावहा ओ मास मोननै बा मास मोनथाम दान मोननै दान मोनथाम सिगाङाव जोंनि ओनसोलाव जुखामनि आबाद मावदोंमोन। दा लामैनो मावदों जुखामनि आबाद आरो बे नि अनगायैबो तरमुस होनना बुङो वाटारमेलन बेनिबो आबाद मावदों औ दायो आं नोंथांनि सि सिगाङाव हा आं वाटारमेलननि आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों जायखौ जों तरमुस होनना बुङो। औ। बेनि थाखाय जाय जों बाजारावहा बा बबेबा जायगानिफ्राय लाब बोनानै सोरनिबा न'निफ्राय लाबोनानै बेगरखौ लाना फैनाय जायो। आरो बेगरखौ फुलि बानायो आरो जेरै जों बानलुनि फुलि बानायोना बानलु बिफांनि गोरलै गोरलै बेबायदिनो फुलि बानायो बे गरनि बेनि उनावहाय ओ। फोथारावहा हा जाबो आरो बेखौ दै दैया जेथिया बिनियाव दै हाब नाथाया जाथों होननानै बेखौ गोजौ जायगा खालामना हायो गोजौ हा बिनि थाखायनो बेवहाय प्लास्टिक प्लास्टिक खो ओ खोना होयो आर ना। आलि बायदि बानायनानै औ गोजौ गोजौ जायगायाव प्लास्टिकखौ होनानै बे प्लास्टिकखौ थुफ्लं थुफ्लंहै गोजौ धाब बानायो आरोना आ बे थुफ्लंनानै बेवहाय जों फिफांखौ जाय एथुबा बेगर जाबायमोनना बिनि बिफांखौ गायना होयो बेहाय। बे बिदिनो गोलाव लाइन लाइन जों गायना होयो बे उनावहा बेखौ दै होबाय थानांगौ एसे एसे। हिन नाथाय बेहाय दै जमा जानानै हाना थानो हाना हानाय जानाङा आरो दैबो जमा जादोंबाथाय थैलाङो बे मा बिफाङा आ तरमुस बेखायनो बेखौ लाइनहाय गोलाव आरो गोजौ जायगायावहाय एसे गोजौ खालामनानै गायनाय जायो आरो बिनि उनाव बियो एसे बिबार बारबोयो बेनि उनावहाय फिथाइ थायगोन फिथाय थायनानै गिदिर जाबोयो गिदिर जानानै उनाव जि थिया बियो से किल बा नै केजि थाम केजि जायो अब्लानो बेखौ खानानै बाजाराव फाननो लाङो नङाब्ला साप्लाइ लांफैयो जेरै बै जुस बानायग्रा कारखानाफोर दं दानिु मुग आथिखालाव गोबाङैनो दं बे जुस बानायग्रा कारखानानि कारखानाया लांफैयो आरो
औ नोंगौ नोंथां बुंनायखौबो ओ नोंथां बुंनाय थेवबो आं गनायथि होयो नोंथांनि बे ओ वाटारमिलन बा तुरमुसनि सायाव आब आबाद मावनायनि सायगायाव बुंबाय आं दायो बुंनो सानदों जे जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा ओ माखाइ जु खामखौ जेरै बोरैहाय बनायो बिनि सायाव आं सुंदयै बुंनो हागोन नंना नोंथां?
नोंगौ नोंथां बुंनो हायो।
ओ जों माखाय बा जुखाम होननानै मिथियोब्ला बेबो जोंनि ओ बेजोंनो जोङो आटाखौ जों दिहुननो हायो जायखौ जोङो आटा रुटि बानायनानै जायो। बिनिफ्रायबो आटाया जायो। जु जों जु बेखौ जोङो बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ गिबियावनो हाखौ मोजां एवना लानानै खोननै खोनथाम टेक्टरजों एवना लानानै बेखौ जोङो ओ मोजां बिधान लानानै जोङो बेखौ देर फुट बा एक फुटनि बाहाय गोलावाव बेखौ बेगरखौ गरसे गरसे थुनानै होलाङो बेखौ बिगासे हायाव अ खमैबो बियो ओ थावजेन बेसां बेसांबा थावजेननि दस हाजार थावजेननि सायाव बियो बिफां फुलि ओंखारगोन आरो जाय फुलिखौ ओंखारबोला नोङो बेजोंनो जेनबा जोङो माकाइखौ मोनफुंनो हायो बिगासे हायाव जोङो खमैबो पसिस कुन्टेल बिदिनो पन्द्रनिफ्राय पसिस कुन्टेल सिम जोङो बे हानिफ्राय जों
नंगौ माने ओ नैजिबा नंगौ नैजिबा कुन्टेल माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों नैजिबा कुन्टेल माने नैजिबा रोजा के
अ अ अ बिदि न नङा नैजिबा कुन्टेल कि जागोन आरो बैनिफ्राय फसला औ नैजिबाजौ सरि नैजिबाजौ नैजिबाजौ ओ किलग्राम जागोन आरो बेखो बे फसलखौ जुद नोंहाय मा माइनिख्रुइसो जों बारासिन बैनि रां आरजिनो हायो आ आंनि नुहरनायाव बै माखाइ आबादजों बेनिफ्राय नों बिगास सेयाव नोङो बेखौ ब्रैजिबा आरो ब्रैजिनि सायाव नोङो फाननो हागोन आरो नों जुदि मोजां आबाद जायोबोला नाथाय जों माइखौ जों मोजां आबाद जाबाबो जोङो नि जि रोजा जिबा रोजानि बारा जोङो माइयाव जों रां मुलाम्फा आ जिनो हाया आरो बेखायनो बे मा काय आबादजों मावोबोला नों बांसिन रां आरजिनो हानायखौ आं नुहुरो आरो बेखायनो औ मा माइ आबादा दायो जोंनिथिं पार किल ओ खल्ल थाखा अथ्र थाखा बिदि जाबाय दं आरो नाथाय बेखौ नोङो नैजिनि सा सायाव नै बिस थाखानि सायाव जुदि नैजि रांनि सायाव जुदि फाननो हायोब्ला नोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो आबादारि बिथांमोनहा नाथाय दायो मार्केटआव ओ बेखौ जिद रांल होनाय जादों आरो जायनि थाखाय आबादारिफोरा एसे खस्थ मोनदों आरो दामजों मिलाया बिसोर खस्थ मावनायजों ओ बिसोरनि रांखान्थि भिलु माबा बेसेन आ ओंखाराखै आरो नांगौबायसा बिदि जोंनि साइदआव बिदि जुखाम आबाद मावनानैबो गोबां ओ माहाजोन जादों बा धोनि जानो हमदों दिनै आथिखालाव बिदिनो जोंङो ओ माइ आबादजों लोगोसे जों गुबुन आबादखौबो मावनो रोंनांगोन जों दिनैनि गोरों गोरा जायफोरा ट्रेनिं लाबाय जायफोरा फार्मिं ट्रेनिं लाबाय जायफोरा बिथांमोना एग्रिकालसार आयदायाव फरायबाय बिथांमोना जेनेबा गामि ओनसोलाव फैनानै आबादारि गामिनि बेंग्रा बेंथाफोरखौ एसे बुजायनानै एवारनेस प्रग्राम होयोब्ला मोजां मोजां आरो मानोना बै गामि ओनसोलनि मानसिफोराबो जाहाथे बिसोरनिफ्राय नुनानै सोलोंनानै लानो हायो। मानोना जोंनि आबादारिफोरा गुबुनखौ नुनासो सोलोंनानैसो आबादखौ मावनाय जायो मेगनजों नुनानैसो। माने बिसोरा जेबो थिउरिटिकेल थाया आरो प्रेकटिकेलसो बेसनिया दिनैनि आबादारिफोरा जोंनिया। माने गोदो जेरै मावबोदों बे बे बिथाङा एरै मावदों बिथाङा बिदि मावदों बिदि नायबो नायबोसो जोंनिया दिनै आबादारिफोरा बे रोखोमनो जानाय गोजामोन रावबो सोलोंथाइ लानानै आबादारि माने फार्मार जायाखै आरो जोंनियालाय।
नंगौ नोंथां आं नोंथांनाव एसे फोरमायनो सानदों जों बेबायदि जुखाम जुखाम गायनाय बा माइ गायनाय आबादखौ मावनायनि सोलायैबो जों आथिखालनि गोदानारि रो रोखोमनि बा बिगियान रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो जेरै जों बे बाज्रानि जवार फोरनि जिथु बा मिलेट्स होनना बुङो बेखौबो मावनानै जों मोजां बेफोरोथ' दा बै हाथाय बाजाराव बिनि बेसेनफ्रा गोसा मोजां। आरो आरो बे देहानि देहानि थाखाय जोबोद मोजां
औ नंगौ नोंथां।
दिनफोर मोननाय जायो बेहाय बेनि बेबायदिनो आरो बेबायदिनो जोङो गावनि जोंनि आबादखौ जों जुदि ओ माबानि अ जोङो सोलायलाङो जेरै साहा बिलाइनि आबादावहाय सा बिलाइ नोंहा नंखाय नंदोंबा नोंथाङाबो सा सा लोङो
औ औ नंगौ
गासैबो बुहुमनि गासैबो मानसि बा बांद्राय बांसिन मानसियानो जों साहा लोंनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो औ जोंनि आसामाबो जों मेरला गोबांथार ओ साहा आबादनि थाखाय जोबोद मोज मोजां जोंनि आसा आसामनि हाया बा बोथोरा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोङो माइ आबाद मावनायनि सोलाइयै जाय आबाद थिलियावहा दै जमा जाला बा दै थाला बे आबाद थिलिफोरावहाय ओ गोजौ जायगा खालामामनानै बेखौनो हा खोनानै जों जोंनि ओनसोलाव जोङो बेखौ माइनि सोलायै जोङो
समाबो लावबाय नोंथां औ
बाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ आं साबायखर होयो औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय आरो जों आबादनि बागै मोजाङै साव